हेल'
हेलौ
हेल'
हेलौ
हेलौ नोंथां
फिसा फिसा खोनादों माथो‌‌ दासो हा
सावोनखौ फुल होनानै ला नोंथां
औ नोंथां दासो खोनादों
खोनाबाय दा नोंथां
उम उम
रायलाय
जाखांबाय नोथां
जायाखै नोंथां
उम
बोथोरा गरमथार माथो नोंथां दिनैलाय
दामानि बिदिनो जागासिनो दं नां
जोंनावबो बिराद गरम जानानै दङ नै
उ
बोथोरानो सानफ्रामबो अखा हालाय सान्दुं दुंलाय जाबाय जाबाय थायोना
दा दैज्लां बोथोरा बिदिनो जाखायो नोंथां
माइफोर गायबाय नामा नोंथां?
गायथ'वाखै दासो गायनोनागिरदों
अ
खोनायाखै नोंथां?
नोंसिनालाय
जोंनाबो गायथ'वाखै
ए
बोथोरफोरानो थिग नङााना गरम गायनो हायाखै।
दा अखा हानानै दैबो देरलाबायदोंना
ओम
बेखायनो
बिदिनो थटाउन बोथोरानो गाज्रि जालाय मोजां जालाय जाबाय थायो।
उम माब्लाबा सान्दुं दुंनाया माब्लाबा अखा हानाय
उम
हमनोनो हाया बोथोरखौनो
बारा मोजां खोनायाखै नोंथां।
उम खोनाबाय नोंथां।
खोनाबाय नोंथां दा।
मा जाखो नोंथाङा
बोथोरनि बागै एसे रायज्लायना हो नोंथां बोथोर गाज्रि जानानै जोंनावबो अखा हाबाय थानानै दैबाना जादों नोंथां
जोंथिंबो बिदिनो नोंथां
दिनैसो एसे मोजां जादों बोथोरा
उम दा सान्दि
सान्दुं दुंदों आरो दिनै बोथोरा।
बिदिनो अखा हालाइ सान्दुं दुंलाय बिदिनो
दिनैथ' माथो अखा हां जाफिनदों नोंथां
गाबोनफोरा हागोन खोमा आथ अखाया
औ
नै बोथोरा आंनिफ्रायनो गरमथार माथो।
गरम जादोंथ' आरो।
उम
बोथोरनि बागै मा मा मिथिगौ नोंथाङालाय।
हो
बोथोरनि बागै मा मिथिगौ?
बिदिनो दा दैज्लां बोथोरावो बिदिनो जाखायो अखा हानाय
उम बोथोरफोराबो थिगानो जायाना।
उम
खस्थ' मोनो गरम जाबा खस्थ' मोनो अखा हाबाबो खस्थ' मोनो
दैबाना जायो अखा हाबा आरो सान्दुं दुंबा थानो हाया बोथोरा
ओम प्रब्लेम जायो बोथोरावबो बिरादनो
उम दैज्लां बोथोर ना नोंथां बेखायनो बिदि जाखायो
ओम गरमफ्राबो बारानिफ्राय बारा जाबाय माथो
उम बोथोरा बिदि जाबाय थायो मालाबा गरम
ओम गरम बोथोर हाबबायना
ओं बयज नोंथां नोंना टावर गैया नामा एसे टावर गोनाङाव थालाय
बारा मोजां खोनायाखै नामा नोंथां आंनिखौ
बिदिनो एसे थाबथा थुबथा खोनादों
आंना बिदिनो बे बोथोर गाज्रिनि थाखायनो नेटफ्रा मोजां नाङा नोंथां
अ नोंथां खाथियाव नेट फोरबो गैया खोमा नोंथांना
गैया नोथां
अ
जाबाय नामा नोंथां
जायाखै संहां संगासिनो दंसो
ओम गरमफ्राव बोथोर बेफोरबायदि बोथोर गरमफोराव संनाय खावनायावबो गोबां खस्थ' जायो नोंथां
ओम नोंथां अरावनो थानो हाया माथो नोंथां
ए मोजां खोनायाखै नोंथां नेटआ एसे प्रब्लेम जादों
उम गरमाव संना जानो हाया माथो अरफोराव गेस गैयाब्ला जारला
खस्थ' जायो बिदि बोथोरखौ गरम बोथोराव
उम संना जानो
उम
गेसफोर गैबा
माथो खालामनो बोथोरखौलाय
उम
बेथोरफोरानो गारजि
ओम अखा हाबाबो मोजां सान्दुं दुंबाबो बिदिनो सानफ्रामबो अखा हाबाय थाबाबो गाज्रि
उम
सान्दुं दुंबाय थाबाबो गाज्रि
बे बोथोरखौ मा बुंनो नोंथां
उम नोंस्रालाय मा ओंख्रि
जोंनाबो गैया ओंख्रि गैया नोंथां संगासिनो
ओम
गरम बोथोर ना लासै संबाय थानांगौ जायो
गरम बोथोराव संनानै थाब थाब जानांगौ नोंथां
बिदिनो थन
नङाबा एसे संनानै गोबाव दोनबाथाय जानो सुखुवा
होम नोंथाङालाय मा मा मावबाय थायो दालाय
दामानि बिदिनो दंथ'यो एसे फिल्तफोराव थांला बायदों
अह गरम बोथोरावबो थाङो नामा फिल्डआव
सम सम थांनांगौ जायो नोंथां मालाबा मालाबा अखा हानायाव थाङा नोंथां लोमजायोना अखा हानायाव थांबा
ओम बेफोरबायदि बोथोर गाज्रियाव बांद्राय ओरै ओरै थांनााङा नोंथां
ओम देहाखौ नायनांगौ नोंथां गावनि देहाखौ एसे नायनांगौ
औ नोंथां
जागोर
बे बोथोरा बिदिनो नोंथां गरम बोथोरावथ' ला
लोमजायो मानसिफोराबो दामानि गरमजोंनो थैला बाय थायो माथो नोंथां दै बानाफोरजोंबो गरमजोंनो
औ गरम बोथोराव गोबां प्रेसार जायो गरमजों गोबां खस्थ' मोनो बे बोथोराव
दाना नोंथां सान्दुं दुंबाथाय
औ नोंथां बे बोथोरा बिदिनो
दाखालि
अखा हाबाबो मोजां सोरनिबा थाखाय आरो सानदुं दुंबा सोरनिबा थाखाय गाज्रि
ओम
बोथोरखौ सोरबा मोजां मोनो सोरबा मोजां मोना बे बोथोरखौ
जेरै दै गोनांथि
औ
नोंथाङालाय दासानदि मा मावगासिनो दं
नै आंबो एसे बिदिनो बेखारसो जागासिनो आंनाबो
ओह
एनै खामानि मावो न'नि
गरम बोथोराव जेबो मावनो हायालै नोंथां
मावनो हाया हानायालाय बेबो मोनसे
सानदुं गोसाफोराव ओंखारनोनो हाया माथो
औ
एसे सानदुंफोराव खामानि मावलाबायबाबो खर' गिदिंलाबायो माथो ओमफाय
औ नोंथां बे बोथोरा बिदिनो गरम बोथोराव
ओम
मावनो हाया खामानिफोरखौनो
ओम दालाय सोर सोर दं नोंथां न'वाव लाय
मोजाङै खोनायाखै नोंथां नोंनि रायलायनायखौ नेटआ एसे
औ बेनि एसे प्रब्लेम जादों खोमा नोंथां आंना
औ नोंथां बोथोर गाज्रिनि थाखायनो बिदि जाबाय थायो आंना
औ खोन खोनाबाय नोंथां
खोनाखै आं
दा खोनाबायदि नोंथां मोजाङै हो खोनायाखै नामा नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां खोनायाखै नामा? हेलौ
खोनायाखै नामा नोंथां?
खोनायखै नामा नोंथां?
खोनादों दा खोनायाखै नोंथाङालाय?
उम आंनाव एसे नेट प्रब्लेम जादों नोंथां
अ नोंथां बिदिसो नामा बोथोरा गाज्रि नामा नोंसोरनि थिंजाय
उम दामानि कारेन्टनिबो एसे थांलाय फैलाय जादोंना
अ
अखाहायजों जाबजों कारेन्ट थायलै थानानै थाथेरा नोंथां
औ नोंथां
उम
माथो खालामनो ना
हो उम दस मिनिट जाबाय मोन नोंथां
जानायाथ' जाबायलै ओमफ्राय मा खालामनांगौ एबार
ओमफाय नोंथा माथो दस मिनिट दस मिनिटला रायजायनो थिननो
ओमफाय
होम
जाबाय नामा?
बेजों कल जायानाव दे बेबादिबा
जेबो नङा नोंथां हेल'
हो
औ
मसेसफोर खालामजागोन जा बेखौ बिदाव
है दसमन ल रायलाय नंगौ ना मानांगौलै ओमफ्राय दाननांगौ नामा अ जाबाय दे होमबा जाबायमोन आंनाबो जानाय
हो
दे
जाबाय
जाबायना नोंथां होनबाना बोथोराबो बिराद गाज्रि जा
उम उम
दे नोंथां होनबा
उम दे
आ